हेलौ नोंथां
हेलौ
हेलौ खोनादों औ खोनादों।
खोनाबाय
औ खोनादों। गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनिसिम नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ औ।
नोंथांजों आं बिफां लाइफांनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन दा?
औ सावरायनो हागोन।
दा नोंथाङा बिफां लाइफांखौ जोंनि बुहुमा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बे बिफां लाइफांखौ नोंथाङा ओ माबायदि संरैखा खालामगोन बेनि बागै एसे खोन्थानो हागोन दा?
अ मा खालामगोन?
माबादियै माबोरैयै संरैखा खालामगोन।
संरैखा माने
प्रतेक सेफ हाउ टू सेफ ओ ट्रिस
औ माने जों मिथिगौ खि माने बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय
औ।
जोंनि जिबनाव मा महेत' आरो बिफांनि बिफांनि थाखाय जोङो हां लानो मोनो बिफां लाइफां बिनि थाखाय जोङो साव मोनो बिफां लाइफांनि थाखाय जोङो ओ ओंखाम ओंख्रि बिफां लाइफाङा बिफां लाइफाङानो जोंनि दिनखौ हमथानानै थायो आरो नङा होमबा माने बिफाङा लाइफाङा बिराद ओ माने मा होनो बिराद इम्परटेन्ट जोंनि जिबनाव बिराद महतव रल प्ले खालामो
औ।
थ' ओ बिफां लाइफांखौथ' जोङो दा नुनायाव मोननायबा जोङो जोंनि नांगौनि थाखाय ओ जानला मोनला दानफायलाबायनानै जोङो जंगलफोरखौ बरबाद खालामनाय जागासिनो दङ बेखौ नुनाय मोनदों जोङो नङा होमबा? थ' माने जोङो बांसि बांसिनै रिजार्भ एरिया माने बिफां दानफायनि हायि जायगाखौ बारिनांसिगोन जोङो त' माने रिजार्भ फरेस्ट बेफोरबायदि जायो नङा होमबा? बेफोरबायदिखौ जोङो खालामनांसिगोन आरो जोङो बिफां दानफायनायनि माबायाव रेस्ट्रिकसन रुल्स बेफोरबायदि ला-लाबोफैनांगोन माने मानसिफ्रा बरबाद खालाम थांनो हायानि नङा जोंगोल फोरखौ ओमफ्राय जोङो
औ
ओम मेलला खालि जायगा ओ नुदों आरो बेफोरबायदि जायगायाव थ' बेयाव जों फि फां लाइफां लागायबा जोंनि माने मोजां जागोन आरो जै हाइवेस फोरावबो लामा सेरफोराव बो जोङो ओ एसे एनै बिफां लाइफां गायनानै दोनबा मोजां जागोन नङा होमबा?
अ नोंथाङा माबा फोरमायनो बिनि सायाव?
बुंलाय अ औ बिफां लाइफांथ'